खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
एसे जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनानै नोंथांनिसिम
औ औ दे राय्लाय जागोन नोंथां
औ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा हमनानै दा ओंखाम ओंख्रिनि
औ औ औ जों सानफ्रोमबो जाबाय थानायखौ बुंदोंबा नोंथां
औ सानफ्रामबो जाबाय थानाय सानफ्रामबो जाबाय थानाय लोगोसे ज दैलि बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ ब्रेकफास्ट दा ओंख्रिफोरनि सायाव जों इसोराय रायलायनाय हमनानै ला नोंथाङा
औ
मानाव अनला ओंख्रिनि सायाव मोन्थियो नामा माबाफोर
औ मिथियो औ बिदिब्ला बुंनांगौ जाहैबाय नोंथां अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे
औ औ
बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनो होनना बुङोबा जोंहा गुबैयै माइरंनि गोनांथि दङ अनला ओंख्रि संनायावहाय ओ जोङो माइरंखौ बिदिनो जिबा बा जि मिनिटसो सम बा नैजि मिनिटसो सम जोङो सोमनानै दोननांगौ जायो सोंनायनि जाहोनानो जाबाय माने बेखौ देनायावहाय माने एसे थाबनो गुन्दै जायोबा जों देनो हायै बुरै जानायनि थाखाय जोङो सोमो सोमबाय सोमनायनि उनाव जों बे फुदखेखाफोराव माने थिखांनानै दैया सर'नाय बायदि एसे दसे सम दोनबाय बेनि उनावहाय जोङो देनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनो हायो बेवहाय जोङो अनला ओंख्रियाव जिहेथु जोङो मस्ला आरि जायो नङा होमबा नोंथां उम बे मस स्ला जानायावहाय जोङो जि ओ बाहायो जेरै सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु जाब्रां बेफोरखौहाय जोङो होफाखानानैबो देरनो हायो। आरो आलादाहायैहाय देनानैबो जोङो होनो हायो आरो। बिदिनो जोङो उनखौ देनो थाखाय जोङो दिंखि बा उवाल बेफोराव देनाय जायो आरो उम दानि दिनावहाय बा दानि थासारियावहाय जोङो दिंखि उवालफोरखौ नुनो मोननाया एसे ओ खम जाबाय माने गोबां बर' न'खरफोरनाव बे दिंखिया गासैनियावबो गैजोबला नालाय ओ गोनो खोयारि मुगा नालाय बे टेक्न'लजिनि जुगाव जोंहा ग्रेन्डार मेसिन इलेकट्रिकजों जों बाहायनो हानाय बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुसै आरो माने ग्रेन्डार मेसिनजोंबो जोङो उननानै अनलाय ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गन्दै ओ बानायना लानो हायो आरो। बे जोङो दाउ अनला ओंख्रियो जि संगोन बेयावहाय जोङो माने सारायावहा जों माबाफोर अनलाजों माबाफोर संफागोन नामा जोङो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै माने बेदर संगोन ना ना संफागोन ना मा संफागोन बेखौ जोङो हमना ला अनलाजों दाउ संनायखौनो बुंनोसै आङो जोङो ओ दाउ बेदराव संफायो सङोब्लाथाय जोङो बेदरखौ एसे एवखथमग्रोनानै लानांगौ जायो माने जोङो बेदरखौ एवबाय एवनानै जोङो दैखांनानै दोन्थ'नो हायो आरो दैखाङाबाबो जोङो बेवहाय डाइरेक्टनो दै नांगौ जखानि दैखौ अनला ओंख्रि संनायाव जों बेसेबां बुरजा अनला ओंख्रि संगोन बेनिख्रुइ जोंनो एसे बांसिन माने दैखौ नांगौ जायो आरो। ओमफ्राय जोङो दैखौ ओ गोदौ होनोसै ग्लब ग्लब आरो बेवहाय जोङो संख्रि आरो खारदै रोसि बा खारदै गियैनिथ' जोंहा अनला खारै संनायाव अनला ओंख्रियाव जोंनो बेखौ गोनां खिथार नालाय जों खारदै बिदैखौबो हो फाखाबाय बिनि उनावहाय दैया जेब्ला गोदौवो ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों बे अनलाखौ होनोसै आरो ना बेयावबो जोंहा मोनसे स्किल होननानै बुंनांगोन अनला ओंख्रि संनायावबा अनला उर नायाव जायखौ बुङो जोङो अनला उरनाय बेखौ जोङो आखाइयावहाय मोजां आ फारसेथिं आखाइजों जोंङ अनलाखौ उरगोन आरो फारसे आखाइजों जोङो सागं एबा खोस्लिखौ लानानै जों एरबाय थानांगौ। जाहाथे अनला फिथर जायो बायदि नङाब्लाथाय जोंना मा जानो नागिरो अनला फि थर जानो नागिरो जाहोनाव जों अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ जानानै माने एसेबां मानि मोजां मोना आरो अनला फिथुर जायोब्लााथाय बिनि थाखायनो जोङो अनला उर समावहा खोस्लिजों बा सागंजों एसे फिदिंबाय थानांगौ बा एरबाय थानांगौ जायो आरो अनला ओंख्रि संनायाव। बिदिनो गोदौयै गोदौैयै गोदौनानै माने एसे गथा एसे लाथोफ्राम जायोबाथाय जोङो जों दुन्दियाफोर होनानै माने खांनो हायो आरो दुन्दिया होबाय बा गंगार दुन्दिया होबाय जों दा दैज्लां बोथोरावथ' दुन्दियाखौ जों एसे मोनबाङा नालाय
औ
सावनानै जायो जोङो अब्ला जोङो गंगार दुन्दियाखौ होनो हायो जों दा गंगार दुन्दिया जोंनाव ओ थायो नालाय जोंनियाव मोनो दा बायदि समाव दैज्लां बोथोराव जोङो गंगार दुन्दियाखौ होनो हायो आरो अब्लानिया थावनाया जायो आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रि सांनायावहा जोङो बेदरनि अनगायैबो जोङो नाफोरजोंबो जानो हायो जेरै ना गोरानजों जानो हायो ना ना गोथां जों जानो हायो ना फिसा जेरै नास्राय ना गोरि, ना फिथिख्रि, ना मावा, ना बोथिया, बेफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौजानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बायदि बिबार जेरै ओ मोदुफुल जायखौ बुङो मैथ्रु बेखौ खोनादोंना नोंथाङा? औ बेजोंबो जोङो जानो हायो आरो बासिख्रि बिबार बेजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो बेबायदिनो गोजां बोथोराव जोङो अनला ओंख्रि जायोब्ला जोङो अनला फाख्रि दि होननानै बुङोना लाइ मैगंजों लाइ मैगं। खौ होनानैबो जोंङ अनला खा महराव मोनजायो जोङो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो अनला ओंख्रियाथ' बर'नि जोंनि मुंदांखा मोनसे फोरों बिलाइ मोननाय जेराव जाय देब मोननाय। अनला अनलाजों दाउ जोंनि बर'नि मोनसे आरो जुगाव नलांफैखो जोङो न'खर न'खर न'फोराव जोंसेबां मानि सानफ्रोमबो। बा सप्ताहानि गेजेरावनो जोङो जानायखौ नुनो मोनलिया आवगोलनि दिनाव माने आलासि आलासि दुमसि आलासि फैयोब्लाथाय माने अनला ओंख्रिजों अनलाजों दाउखौनो संनानै जाहो हरनाय। जोङो नुनो मोनोमोन।
नाथाय दानि जुगाव से माबाफोर बुङो नामा नोंथाङा?
औ दङ नोंथाङा जा बुंदों गाससिबो माने बाथ्राफ्रा सैथोआनो आरो अनला सोंनायनि सायाव जिथुनाखि एक्सपिरियेन्स नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ नों फोरमायबाय खोब मोजां अनला ओंख्रिखौ आंबो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो नुदों। जेनाखि अनला ओंख्रिखौ दाउजों संनानै जाहैबा फ्राय गोथाव मोनजायो आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय खायसे खायसे अनला ओंख्रिखौ खारैजों संनानै जायो ओमफ्राय खायसे आरो
खायसेया
जोंबो जानाय नुयो आं
औ माने बे औ आरो बेबायदिबो जायो माने आरो अनला मोखि होननानै बुङोना? जेराव जोङो अनला मे खि जागोन होननानै बुङोब्लाथाय जोङो थाइगिरजों जानो हायो आरो जोङो औवा गोखै औवानि जे औवा मेवाइ बेखौ जोङो हानानै थिना दोनो। भयामफोराव सोनानै बेयो माने गोखै जाना थायो नालाय आसार होननानै बुङो जोङो बेजोंबो जानो हायो अब्लानिया जोंनिया मा जायो। खारै बिदैनि खारै बिदैनि जोंनो गोनांथि जाला जेराव जोंनो फैजानायाव खारदै गिदै होयोब्ला मानोे जोंहा देहायाव साइद इफेक्ट जानायनि खाबु थायो नालाय बेनिखायनो जोङो जेब्ला गोखै जायो अब्ला जों खारैखौ जादेरनाङा होन नालाय बेनिखायनो अनला ओखि जानाय समावहा जोङो खारैखौ नाङा आरो जोंनो बे थाइगिरजों अनला जानायाव जोङो नाफोर होनो हायो नाजों जायोब्ला थावसिनाय जायो बेदरफोरखौ एसे खम होनाय नुनो मोनो नाथाय बेदरजोंबो जायो। थेवब्लाबो जोङो नाजोंथ' बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो आरो ना गोरानफोरजों जायो। आरो अनला खारै जानायावहा जोङो सामु फोर ज जों नुनो मोन आरो आलु जों बोरै ओरैनो जों निरामिस जायोब्ला माने बेदर होआलासिनो जायोबा जों आलुफोरजोंबो आलुखौ बेदर बेदर हानानै हा जों आलुजोंबो संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रिखौहाय बेबायदिनो अनला ओंख्रि जानायनि औ
औ ओरैनो ओ अनला ओंख्रिखौ फ्राय बेबायदिनो मा होनो ओंखाम गोरलै जानायफ्रावबो अनला ओंख्रि जाहोनाय नुयो माइ गोरलै। ओमफ्राय आ इदिनो
औ
हाथासुनिफ्रावबो बेबायदिनो अनला ओंख्रि जाहोनाय नुयो जोंनाखि हाथा खुरलायनानै। आ
बर'नि मोनसे नेमखान्थि बा फोरबोफोराव बाहायो आरोना।
बाहायनाय जायो आरो मागो दमासिफ्राव बिदिनो अनला ओंख्रि जानाय नुयो। लावखार ओंखाम- फ्रावबो बेबायदिनो अनला ओंख्रि दाउ संनानै बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों आ- आरोबा जाबोबाय थादों आरो उम रायजो-राजाफ्रा। दा अ अनला होनोबाथ' बे बर'फोरनि थाखाय खायसे खायसेनि मोनसे फेभारेट
औ औ आंगौ गोथावसिन बयनिबो थाखाय थावसिननाय ओंख्रि। उम
थावसिननाय मुंदांखा आरो बेयो मोनसे जाहैबाय इउनिक मोनसे संनाय नङा होमबा। अनलायाथ' मोनसे माइ- माइरं गुन्दै नङा होमबा माइरंनिफ्रायनो देनानै बानायनाय। जायनि थाखाय बे माने गुबुनफोरनि थाखायबो इउनिक जायो बर'- नि थाखायथ' फेभारेट जाबाय बे। ओमफ्राय ओ
आरो रांखान्थियारि‌। दे बुं नोंथां।
औ आरो गुबुन गुबुननिफ्राय फै फैनाय सुबुंफ्राबो गुबुन काउन्ट्रिनिफ्राय फैनाय दावबायारिफ्राबो जानानै मोनबा तेसखौ बहुत मोजां मोनो।
ओं गोथाव ओं गोथाव होननानैनो बुंलाङो। जाय माने गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायनो फैनाय सुबुंफोर बिसोरो अनला ओंख्रिखौ मोनजायोबाथाय माने गासैबो गोथावखौनो होननाय खोनायो आरो। आरो अनला ओंख्रि उम
आरो बेयो मोनसे ब्रेन्ड जाबाय बर'फोरनि थाखाय माने हटेलफ्राव। बो अनला ओंख्रिफोरखौ बिदिनो दाउजों अनला अमा। बेफोरबायदिनो बायदि बायदि माने साम'जों अनला ओ। बेबायदिनो गोबां माने मोनजासै माने हटेल- फ्रावबो माने मोजाङै संनानै होनानै ओ बेखौ मा- माने फ्रमसन गोजौ मोनसे ब्रेन्ड जाना थाहैबाय आरोना। बे अनला ओंख्रि बा सबाय ओंख्रि नारजि अमा बेफोरो माने बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओ ब्रे- न्द ट्रेडिसनेल ओमफ्राय बियो माने मार्केटआवबो आथिखालाव माने ब्रइेन जाना थाहैबाय आरोना। जाय जाय ब्रेना माने औ जाय ब्रेन्डखौ माने बयबो माने मोनथिनानै माने बेखौ बायनानै जानो लुुबैयो आरो माबायदि ओंख्रि मार बियो जे आइ टेंग मोनलायनाय ओ अनला। अनला, नारजि, सबाइ बेफोराव माबायदि ओंख्रिमा माबायदि टेस्टआ मार होननानै। गुबुन गुबुन माने मोनजाफेरि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफ्रा बेखौ जानानै। टेस्ट खालामनो फैयो आरो मा बेफोरहायनो हटेलफ्राव। बा माबा बिदिनो गामिफ्रावबो बेराय फैनाय समाव बेबायदि अनला ओंख्रिखौ माने जानो लुबैनाय माने संनो खोन्थालायनायखौ जों माने नुनो मोनो आरोना। माखासे जोंनि सुबुंफोरखौ माने जोंनि सुबुंफ्रा संनानै जाहैयो माने गुबुन ओ हारिनि बा गुबुन दावबायारिफ्रा बेफोरखौ माने जानो लुगैयो जानानै टेस्ट लानो लुगैयो आरोना।
आरो अनला ओंख्रि संनायाव हाबा अनला ओंख्रि संनायाव जोङो रांखान्थियारि बिथिङावबो जोङो एसे सहायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो जिहेथु अनला ओंख्रि संनायाव जोङो बाहायगोन अन माइरंनि गुन्दै बे जों न'नि जों सरासनस्रा ओंखाम जाबाय थानाय माइरं बेनिफ्रायनो जोङो अन गुन्दैखौ दिहुननानै लानाय जायो आरो बेराफारसेथिंजाय खारै होननानै बुङोब्ला जों खारैखौथ' न'नि थालिर बिफांनिफ्रायनो आथिया थालिरनि बिफांनिफ्रायनो जोङो खारिखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां समा जाबाय मोन दोन्थ'लायनोसै नामा औ गोजोननाय थाबाय दे